हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादो दे होमबा जोङो दसे बा बर'नि ओंख्रिनि बागै एसे सावरायनोसै न' द'से औ नों जा हायोबा फिफ्टि फिफ्टि रायलायनोसै जोङो
औ
ओं होमबा ओ ओ गिबियावनो जोङो अनला ओंख्रिनि बागै एसे सावरायनोसै।
औ
औ अनला ओंख्रिखौ जोङो जेनेबा माजों बांसिन जानाय जायो एबा ओ बांसिनानो माबायदि संनाय जायो माबायदि माने ओ मा मा रोखोमनि संनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना?
अनला ओंख्रिखौथ' जोङो दाउ बेदरजोंबो जायो आरो गुबुन मैगं मैगं थाइगंजोंबो जायो बांसिन मानसियानो माने अनला खौहाय अनला ओंख्रिखौहाय बांसिन बेदरजों जायो आरोना। दा समावहाय ओ मेवाइ बोथोर मेवाय बोथोरबा मेवाइ, अनला, दाउ बेबायदि जायो आरो माखासे बोथोरावहाय माने जायाफ्रा माने बेदर थाबा बेदरजों जानोसै दस्रा माने बेदर गैयाबा मिरामिस जायोबा माने मैथ्रु बिबार मै बिलाइ गोरलै आं बासिगि बिबार बेफोरजों जानाय नुनो मोनो आरोना अनला ओंख्रिखौ आरो अनला ओंख्रिया जाबायहाय माने उम मोनसे जोंनि बर' हारिनि एंगार हायै ओंख्रि होननानै बुंनो हागोन मा माखासे हाबा बा माखासे खान्थिफोरजों सोमोन्दो गोनां नङा होमबा? अनला ओंख्रिया माने बर'नि हाथा खुरनाय हाथा खुरनायावबो माने अनला अनला दाउ सह संनानै माने हिन्जाव गोदानखौ अनला अनला ओंख्रिखौ संहोयो बेबायदि नुनो मोनो आरो ना आरो माखासे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो ओंखाम ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआवबो अनला अनला ओंख्रिखौ जायो आरोना बेनि सिगां माने अनलाफोर अनलाखौ बर'फ्रा माने जाया आरो ना बिनि सिगां माइ गायनाय माइ ओंखारनाय समाव जाया आरो ना जाहाथे माने मोनसे फोथायनाय दङ अनला ओंख्रि जाबा माने माइ माइ रुङो बिदि होननाय मोनसे फोथायनाय दं आरो ना। जेब्लानाखि माइखौ हा खांनानै माने ओंखाम ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो ओ माने फालियो सिगां समाव फालियोमोन आथिखालावथ' माने बेबायदि फालिनाय नुवा आरो थेवब्ला माने अनला ओंख्रि जानायखौ अनला दाउ जानायखौ नुनो मोनो आरो ना। ओ नोंथांनि बायदि माने ओम ओ नाफाम नाफामाबोथ' बर'नि मोनसे एंगार हायै ओंख्रि माने ओंख्रियानो होननांगोन जेनबाथ' ओंख्रियानो होनगोन ओ नाफामखौ माबोरै बानायो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नाफामखौथ' आङो बारा इदि मोनबाङाखै माने गोदो बांसिन नाफोरफोरखौ मोनलाबायायोमोन नालाय गोदोसो बांसिन बानायनाय जायो जायोमोन दा माने बर'फोरनि जेनेबा बर'फोरनिसो माने मोनसे ओंख्रि होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा जोङो। नाफाम होनबाथाय जोंनि बर'निसो जाहैयो। ओमफाय गोदो सिगां मोनोमोन नाफोरफोरखौ दा बारा इदि मोननो थाङा नाफोरफोरखौनो ओंखायनो बारा बानायनाय दे आरो ना ओमफाय आखाम गुद थ' जोङो ओ बांसिनानो बा फोराननानै बा माबानानै बानायनाय जायो। इदि बारा ओ बांसिनानो दा जानायखौ नुलिया नङा होमबा?
औ।
सोलायनो हमबाय ओमफाय जोङो बर'नि ओंख्रि होनबाथाय अनला ओंख्रिखो जोङो ओ बेदरजोंनो बांसिन जायो। जा नोंथाङा होनबाय दा औवा मेवाइजोंबो दा दा बायदियाव बांसिनानो जानाय जायो। ओमफाय जोङो अनला ओंख्रिखो माब्रै सङो होनबाथाय नोंथाङा बो मिन्थिगौ थेवब्लाबो आं एस दे फोरमायहरसै आरोना औ माइरं खो जोङो दसे सोमग्रोनानै दोननांगो ओमफाय सोमनानै जोङो उराल बा ओ थबसि नङाबा दिंखि दिंखियाव देना लानानै जायखिजाया मोनसे देना लानानै मोजाङै ओ गुन्दै बायदि खालामनानै जोङो लाबोनाय जायो। ओमफ्रायबा बेदरजों संबाथाय जोङो बेदरखौ सारायाव थाव एसे होनानै मोजाङै एवग्रोना लानानै बानलु बा सामब्राम गुफुर बायदिसिना मस्लाफोर होनानै मोजां एवना लानानै जोङो ओ ओमफाय ओ दै होयो। दै होनानै जोङो जा खारै जायोना खारैखौ एसे होनानै जोङो ओमफाय अन गुन्दै जा देनाय जायो ओमफाय इखो एसे एसे सारना होयो नङाबा खनसेनो होबाथाय गथा जायो होननानै जों फोथायो नङा होमबा? ओमफ्राय इ दिनो संनाय जायो होनना मिथिया आरो जा जा आङो खारैनि बागै होनबाय जों खारैखोबो बांसिनानो थालिरखो थालिर ओ थालिरखो बा फिसा फिसा खामनानै जोङो ओ ओ बा जिरनानै सानदुं गोसायाव दोननानै ओ जेनेबा रानबाथाय इखो जोङो खारै महरै बानायनाय जायो आरो ना।
औ औ माने नों थांमोननि साइदजों माने ओ माने थालिर फस्लाखौल' खारै बानायना आरो गुबुनहाय गुबुन माने गुबुन बेसादफोरनिफ्राय खारैखौ बानायनाय जायो।
औ जों औ जोंनिखि माने बांसिन दानो थालिरदो बानायनाय जो बानायनायखो नुनो मोनो। फाय जोङो बे म वा खारैखौ मादि ओंखारो होनबाथाय रानबाथाय जोङो ओ एसे सावनानै सावनानै जोङो जा आ हांगार जायो बेखो बेजोंनो ओंखारनाय जायो आरोना। ओमफाय इदि माने खारैखो बारा आं ओ जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो ओ थालिर फस्लाजोंनो माबायो आरो ना। नोंथांमोननिखि बा बेलेग बेलेग मायबाफोर दोङो नामा खोन्थाहरबानो जाबाय।
माने आ जि आं नुनायावहाय माने खारैखौहाय जोंनिया थालिर फस्लानिखौल' बानाया माने। सबाय, सबाय उम सबाय सबायनि जि मारा होनानै ओंखारनाय ओ जिगाबफोरखौ माने गुन्द्राफोर खौहाय मोजां सावनानै माने मोजां फोराननानै सावबाय सावनायनि उनावहाय ओ अखा नायैहाय दै सारस्रो सारस्रो माने लारु बायदि खालामना दोनो आरोना। माने जाहाथे। जेबो माने ओ ज'मा दोनबाथ' गालाय गुजाय जागोन आदै गारजि जागोन ओंखायनो लारु बायदि दै सास्रो सास्रो मोजांहाय नारेंखर लारुखौ जेरै बानायो बेबायदि एसे गेदेर गेदेर खालामो आरोना। बेखौबो बां बेखौबो माने बेखौहाय उनावहाय जे जेब्लानोखि खारै ओ खारै ओंख्रि जायो अब्लाहाय सरनानै बाहायो आरो। ना। सबायानिखौहाय बेनि उनाव। सबायजों लोगोसे उम दस्रा सिबिं सिबिंनिखौबो बानायो खारै आरो मैथ्रु मैथ्रु बिफांखौबो जुदि मैथ्रु बिफाङा थाइगा बायबा बा ब माब्लाबा बारजोंबा माबाजोंबा बायदोंबा बे खौहाय माने मोजाङै थुख्रा थुख्रा खालामनानै फिसा फिसा थुख्रा महर खालामनानै मोजाङै फोराननानै जेब्ला ओ सावजानाय जायो रानो अब्लाहाय बेखौ सावनानै ओ मोजाङैहाय माने जेरैहाय आङो लारु बायदि खालामनान दोनो बेबायदि खालामनानै दोनो आरोना मानसिफोरा बुंनाय बायद बा माने थालिर फस्लानिखौनो बांसिन मोजां जायो होनो आरो थालिर फस्लानि आरो मैथ्रु बिफांनिखौ मोजां जायो होनो सिबिंनिया गोबाबा एसे एसे खम जायो होनो आरो ना सिबिं आरो सबाइनिया थेवब्ला माने सबायाइनिखौनो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरोना?
औ
जोंनि ओनसोलाव नोंथांनि बायदिब्ला माने दोरोङारि माने बर'फोरनि दोरोङारि जानाय बे माने ओ माखासे नारजि नारजि ओंख्रिया माबाफोर माने ओ दोर ओ खान्थि बा माबाफोर खुंनायजों माबा सोमोन्दो दं नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ जों ओ जोंथ' बांसिनानो नारजि नार्जि होनबाथाय अमा बेदरजों संनायखौ बा नुनो मोनो खोनायो नङा ओमबा बर'नि न'खराव बांसिनानो ओ अमादो नारजि जानायखौ खोनानो मोनो।
उम
औ ओमफाय जोङो बर'नि ओंख्रि होनबाथाय आरो मोनसे थाबाय सबाइ ओंख्रि। नङा ओमबा? जायखौ जोङो खारैजोंनो बांसिनानो संनानै जानाय जायो जाहाथे जाहाथे माने जोंनि बर'फोरनि न'खरफोरावबा आलासिफोर फैबा बांसिनानो जोङो ओ दाउ बेदर जानायखौ खोनानो मोनो आरो ओ जा औवा मेवाइ दा औवा मेवाइनि दिन नालाय औवा मेवाइजोंबो बांसिनानो जाजायो आरोना ओमफाय थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रि संनाय बायदियैनो जोङो बेदरखौ एवफ्रामनानै ओमफाय जोङो जा सबायाइ ओंख्रि संगोन बेखौ माने खारैजों रुग्रोनानै बा एसे मोजां रुनानै बेदराव होना होयो आरना ओमफाय ओ बा ओ बानलु बा सामब्राम गुफुर बायदिसिना मस्ला मस्लि होनानै बाराथ' मस्ला होआ जों बर'फ्रा नङा ओमबा? मस्ला मस नानि जायगायाव खालि जिरा जालुक बा जाब्रां थायो ओमफाय बेलेग इदि पेक केन मस्लाफोर थाया जोंनि बर'फोरा बांसिनानो मस्ला जानायखौ खोनानो खोनाया आरोना ओमफाय इबायदिनो होनानै ओमफाय जा दाबायदियावथ ओ जोङो दुन्दियाखौ मोननो थाङा ओमफाय ओंखायनो जोङो जा न'आव एस बे गंगार दुुनन्दिया थायोना? इखोनो होना हाबा गोथाव मोनजायो होनना आं फोथायो आरोना? औ ओमफ्राय नोंथांमोननिखिजा ओ जा औवा मेवाइखौ बांसिनानो माजों जानाय जायोबा?
औवा मेवाइ जों माने औवा मेवाइखौ जोंनि ओनसोलाव थ अनलाजों जायो आरो दालि आरो दालि दालि ओ दालि होनानै दालि गिदिर होनो जेरैहाय दालि गिदिर मोनसे दङ मुसुर दालि दालि गिदिर बेयाव बेजों आरो अन गुन्दै माने दालि बाय इदि खालामनानै संनाय सङो आरोना? आरो ओरैनोबो फाजा बोज जायो औवा मेवाइखौ माने आं होननाय बायदिया माने नों थांनाव सों माने सोंथि सोंदोंमोन आं माने जि नारजि अमा ना नारजि अ नारजि अमा होन मान नारजि ओंख्रि आरोना माखासे खान्थिजोंहाय सोमोन माने खान्थिजों माने सारादु खुंनाय मानसि थैबा जे सोरनिबा न'खराव बा न'खराव मानसि थैयोब्ला बेखौहाय नारजि अरगारनाय होनो सारादु खुंनाय समाव जे ओ रायजोफोरनो जा खाय नारजि दोलो संनाय जायो माने नार्जि ओंख्रिया मोनसे ओ सारादु खुंनायजोंबो सोमोन्दो दं आरो माबेबा माबेाया जायगायाव दङ बेबायदि नारजि ओंख्रि जाहोनाया माबेबा माबे जायगायाव गैया आरोना? बेफोरो होमबा बेखिनियाव नो ओ जोंनि सावरायनांगौ आयदाया जोबनानै थांबाय गोजोन्थों नोंथां